खोना दों नोंथां
हेलौ हेलौ हेलौ
खोनादो नोंथां?
औ खोनागासिनो।
औ खोना थां
औ खोनागासिनो। खोनादों।
खोनादो नोंथां।
औ खोनागासिनो। औ खोनाबाय खोनाबाय। हेलौ औ खोनाबाय खोनाबाय। औ दे होनबा नोंथां जागायदो औ जागायदो नामा नों
औ नोंथां आं दान्दिसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन नामा नोंथां? औ जों दा जाग्रा बिखय आसार आसार होननाय बिखय आसारफोरखौ माबायदि बनायनाया साबसिन जायो माबायदि बनायनाया गाहामसिन जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ गोबां रोखोम फिथाइ सामथाइ आसार बानायो नोंथां बेफोरफोरखौथो माबायदि बनायनो साबसिन जायो माबायदि बानायनो माबायदि जायो?
औ नोंथां औ औ।
औ।
औ ओ।
औ औ औ।
औ औ।
औ बेफोरबायदिनो बायदि रोखोम बायदि आ
औ नोंथां।
उस सारायावहाय एसे सिनि होनानै
औ औ। औ। औ।
एवनानै लोगोसे माने मोनसे दिंग्रिनि दिंग्रिनि मोनसे बया
औ। औ औ भयाम'हाय प्लास्टिकनिहाय बहाय ओम औ प्लास्टिकनि भयाम हय हय हाथाइ गला फोरनि बाजारावफोरबो मोनबाय बाय मोनबायोखोनो नोंथां
औ औ प्लास्टिकनिफ्राय दिंग्रिनिया साबसिन जायो नोंथां।
औ प्लास्टिकनि हक हय ग्लासनि
औ औ अह उम औ औ आसार बानायखांनानै जों सान्दों दान मोननै मोनथामसो दोननो होबा जेब्ला माइ गायनाय माइ फुनाय सान्दुं थिं नै बेबायदि समाव जानो बैग्रि आसा
औ। औ बे बे आसारखो सानदुङावबो फोरान्नाय जायो नामा नोंथां? बे जेब्ला जों बयामाव सोखांबा प्रटेकसन खालामबा
औ सान्दुंआव फोरानबा औ मोजां जायो आ
औ औ सानदुंआव सोबा साब-साबसिन जायो आरो जेब्ला जों जानो, औ।
सोरा बांसिन सलियो ओरैनो?
औ नोंथांनि आसारनि बिखय? बिदिनो ओ नोंथाङा जेबायदि फोरमायलांदो जेबायदि होनलांदो बेफोरबायदिनो जोंनो फेभरेट जेन थाइजौ आसारनिफ्राय खार्जि आसारनिफ्राय बिदिनो बायदि रोखोम बायदि फिथाइ सामथाइनि आसार दङ' नालाय नोंथां बे आसार बानायनो थाखाय जेब्ला जों थाइ खोनादों नोंथां?
अह खोनागासिनो दे बुं।
जेब्ला जों आसार बानायनो थाखाय जोङो जेब्ला जों थाइजौ फिथाइनि आसार होननो थांबा खोनादों होम?
औ खोनागासिनो खोनागासिनो। औ खोनागासिनो खोनागासिनो।
औ नोंथां जेब्लाजों थाइजौ आसार बानायनो थाखाय बेखौ जों थाइजौ खौ हानग्रो नांगोन‌ नोंथां। जेब्ला जों जों टालाखो बानायनो थांबा जों गोरलै -गोरलै नांगोन नोंथां बे गोरलै थाइजौखौ जों हानग्रो जोबना लानानै बेखौ जों हानजोबनानै मोजाङै दाबोर हग माबा हक बेयाव सुस्रागोना लानांगोन नोंथां सुस्राखांना लाखांना बेखौ दैखौ सरदनो होननानै बेखौ सादाब हय- हय सादो हय बेखौ फिस -फिस खालामना लानानैबा साबसिन जायो नोंथां। बेखौ साबसिन जायो जेबो जों हाखावजोबलाबाय बेनि बे माब साब -सिखैनै साबसिन जायो बेखौ जों हाखावजोबनालाखांनायनि उनाव बेखौ किसुमान दै गुदुंदबो रुयो किसुमान दै गुदुंदबो रुयो किसुमान डाइरेक्ट अलरेडि फोरान बेबायदिनो बायदि रोखोम बायदि बिदिनो फोराननानै बेखौ आसारखौ बानायनांगौ जेब्ला जों आसार बानायनो साय आसारखौ मस्ला बाथिबो नांनो गोनांथि जायो जेब्ला बिबन बिभिन हाइजें हो गुबुन -गुबुन आलदा आलदा मस्ला बेफोरखौबो नाङो। जौ जायो खोनाला नोंथां। खोनाला।
औ खोनागासिनो आं खोनागासिनो।
खोनादों नोंथां। बिदिनो -बिदि गाव बायदि रखम खम बायदि बुस्थु नांगौ जायो नोंथां।
लोगोसे मेवाइ आसारखौबो जोंनि ओनसोलाव बिराद नुनो मोनो नोंथां औ खोनादों। लोगोसे जोंनि
खोनादों औ नोंथां बिदिनो बायदि रखम बायदि बुस्थु नांगौ। जेब्ला थाव फोननानै बेनि आसाराव जेब्ला जों आसारनो गोनांथि